हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां
दङ ओरैनो नोंथां जिरायना
अ आंबो बिदिनो
औ
मोजां खोनायासै दां नोंथां हेल'
नोंथां
औ औ नोंथां एसे खोनाबाय
औ सान्दै हर
औ औ सावरायजायो नोंथां औ
जेनेबा बेनि बागै एसे
खोनथानो हागोन नोंथां हेल'
जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा बिफां लाइफां नुनो मोननाय जायो
औ माने बिफां लाइफां आथ' बिदिनो गाम्बारि मिजटां आदुंग्रा साल सिगुन बेफोरो साल बिफांफोरखौ बारा नुनो मोननाय जाला आरो
औ
माने सिगां समाव बिदिनो हाग्राबारि बुरजायाव साल दंफांफोरखौ मोननाय जायोमोन दाथ' बारा नुनो मोननाय जाला आरो बे हाग्रा सिमफैनाय जाबाय ना आरो बेफोरखौ दा बेफोरखौ दा सेफटिनि थाखाय दोननाय जाबाय आरो बे बिफांफोरखौ
ओमफफ्राय बिदिनो लोगोसे माबा बिफां दंबावो जेनेबा नोंसिनि न'आव जेनेबा माबा बिफां दङ जेनेबा
बिफाङाथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल गाम्बारि मिसटां लिसु लोरख बिदि फिफांफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो
नोंहा दासो थाइजौ बिफां होनदों जबा बेखौ जेनेबा थाइजौ बिफांखौ जेनबा मारै गायो जेनेबा फार्स्टआव जेनेबा बेनि बागै ओमफ्राय बिदिनो मा म मायाव बाहायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां दा माने गिबियाव जों बे थाइजौखौ थाइजौ बिफांखौ फिथाइनिफ्राय बानाय जायो आरोना फिथाइखौ सेवहोग्रोनानै बिदिनो हायाव दोनबानायनो हारसिंनो रज'खायो आरो
बेखौ रज'नाय लोगो लोगो मोनसे जायगायाव आराम गायनानै दोननानै बिदिनो बेराफोर होनानै दोनब साबसिन जायो जाहाथे दैे बोरमा मोसौ जाया अ बिदिनो ओमफफ्राय गायखांबथाय बिदिनो गाव हारसिंनो देरलांबाय थासिगोन आरो हासार फोर होयोबा एसे मोजां जायो जेरै मोसौनि गोबोरखिफोरखौ होयोबा एसे साबसिन जायो आरो आरो बेफोरखौ जों जेन'बा देरोब्ला हाफायनानै बिदिनो दंफां महराव बाथाम थखथा बेफोरबायदि बानायनो हायो आरो
औ
आरोम जों बिदिनो फांसेफोर हाफायोबा फानथाम फांब्रै बिदिफोर गायनानै दोननाय जायो जाहाथे उनाव जोंनि थाखाय एसे
औ औ औ मोजाङ नोंथां होनोमबा होमबाथ' मोजाङानो औ
साल बिफांफोरखौ जे जों गोदोसो मोनोमोन ना बांसिन बेफोरखौ बादाम थखथा बाहायनायाव बानायनायाव बाहायनाय जायोमोन माने गोबाव गोबावसोरो ना बेफोर बिफांफोरा
औ
गोबाव गोबाव जोबनायनि थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो
आथिखालावथ' बारा नुनो मोननायखौ नुनो मोननाय जाला बे फिफांखौथ'
ओहो ओहो दा बारा नुलामोन नोंथां
औ बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा नों नोंथांमोनाव जाहा निस्थां निसथां बिफां दंमोन जेनेबा बे बिफांखौ मा मायाव बाहायो जेनेबा नोंथां?
बे मेस्थाम बिफांफोरखौबो जों बाथामफ्रावबो सोलियो माखासे आरो माखासेफोरखौ जों बन बन जन्नायफ्राव बाहायनाय जायो आरो गामि ओनसोलाव बांसिन बिदिनो दाालाय दासा बिफांफोरनि दाालाय दासाफोरखौ बन जन्नाय मानाय बिदि बाहायनाय जायो आरो
औ
गेस गैयि समाव जों अरदाबाव संनानै जानाय जाय ना ओंखाम ओंख्रिफोरखौ
जानाय जायो जेनेबा ब माबानानै बिदिनो अबा नोंथांफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय अब्ला नोंथाङाबो आंनिफ्राय माबा मोनसे म मा सोंनो हागोन जेनेबा
सोंनो सोंजागोन नोंथां जे नोंसिनि ओनसोलाव बिदिनो नो मा मा बिफांफोर दङ मा मायाव बाहायो बेफोरखौ एसे खोन्थादो नोंथां
बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' गाम्बारि सिगुन ओमफ्राय निस्थां जिया ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ बिफां लिसि ओमफ्राय बिदिनो गिदिर गिदिर दंफां बुङोबा बिदिनो सालफोरखौ माने थंसे थंनैखौ नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो औ बिदिनो थाइगिर बिफां बा बिदिनो गाम्बारि जेनेबा गाम्बारिखौ बुंखाबाय बा गय बिफां बेफोर दं आरोना बिदिनो गाम्बारि बिफां जेनेबा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ जोङो गाम्बारि निसथां जिया बेफोरबायदि बिफांखौ जोङो बन जेनेबा बन जानायावबो बाहायो बिदिनो ओमफ्राय दंफां बाथाम मानि बेफोरो गिदिर गिदिर जेनेबा बाथान थगथा टेबोल बेफोरबायदि बानायनो थाखाय जेनेबा माबानाय जायो आरोना बिदिनो थथा बादामफोर बानायनाय जायो गिबियाव माने बेखौ फिफांगौ जेनेबा दानफायनानै बिदिनो बिफांखौ थगथाबानाय गोरोना हाखान ओमफ्राय बिदिनो बे थखााफोरजों बिदिनो फोरजों जेनेबा बिदिनो न' लुनाय लोगोसे बे थुफाफोरखौनो जेनेबा टेबोल सियार बेफोरबायदि बानायनायाव बायनाय जायो। बिदिनो गिदिर गिदिर बिफांखौ बेफोरबायदियाव बायनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गय बिफां होनोबा जेनेबा बेफोरबायदि बिफांफोरखौ जेनेबा बिनि बिफांखौथ' आलदा जेनेबा माबा मोनसे खामानियावथ' बारा बाहायनाय जाया माने गय बिफांफोरा माने बिदिनो बन जानायफोरावल' बाहाय जायो आरोना बिदि फिसा फिसा फिसाफोरा माने बिनि महरा फिसा जायो नालाय बेफोरखौ खालि बिनि फिथाइफोरखौल' माने रां आरजिनो थाखाय माने बेफोरनि थाखायल' जेनेबा बे गय बिफांफोरखौ बाहायनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय गाम्बारि बिफां बिदिनो जिया बेबायदि गिदिर गिदिर सिगुन बेफोरबायदिफोरखौ जेनेबा न' बां लुनो टेबोल बायसा बानायनो थाखाय माने बेखौ बायनाय जायो आरो ना माने बिफां नायै दंफां नायै दंफां माने गिदिर गिदिर जेनेबा दंफांखौ जेनेबा आलदा खालामनो बाहायो जेनेबा फिथाइ मोना बिफांखौ जेनेबा फिथाइ मोनग्रा बिफांखौ जेनबा फिथाइ जानो बाहायनाय जायो जेनेबा बेफोरबायदिखौ बेजों लोगोसे साल जेनबा सालफोरखौथ' आथिखालाव बारा नु नुनो मोननाय जानला मानोखि सालनि दामा आथिखालाव गोबां बेसेन गोसाखौ जानायखौ नुनो मोनदों मानखि साल फिफाङा जेनेबा साल फिफांखौ गायोबा गोबां गोबाव बोसोर सम नांगौ जायो आरो ना माने बे थांनो थाखाय ओमफ्राय बि बिदिनो लोगोसे सालनि बिफाङा जोबोद गोरा जायो साल बिफाङा नोबोद गोरा जायो बिदिनो सेवाबो माने एम्फौफ्राबो बेखौ जानो हाया मानिे गोरा जोबोद गोरा जानायनि जाउनाव जायनि जाउनाव सालनि बिफाङा जोबोद दाम आरो बिनि जेब्ला सालनि बिफां जेनबा न' बांफोर लुयोबा टेबोल चियार बायसिना बानायोब्ला बेयो बोसोर बोसोर जोरगोन आरोखिना गोबां गोबां गोबां बोसोर माने आरो फिसा फिसाखौ बेनिबो गोबां बोसोरनि गोनांथि जायो माने बिदिनो सल्लिस पनसास बोसोर गाहामनि गोबाव सम लायो आरोना बे बिफाङा देरनो थाखाय माने आलदा बिफांफोर जेनेबा निसथां जिया बेफोरथ' गोबां माने एसे थाबैनो देरो नाथाय साल बिफाङा देरनो थाखाय गोबां बोसो सोर बोसोर नांगौ जायो आरोना जायनि जाहोनाव बिनि बेसेना गोबां दाम आरो माने बि बे साल बिफाजों जेनेबा जा फिथाइ ओ जा जिनिस बानायो माना मानि बे गासिबो गोबाव बोसोर जोरो आरोना जायनि जाउनाव आथिखालाव मानि जा जिनिसा जाय जा जिनिसखौ मोननो थाङा बे जिनिसाथ' दाम जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो
औ औ
बिदिनो जायनि जाउनाव साल बिफाङा साल बिफांखौ मोननो थांला बेनि थाखायनो साल बिफांखौ बारा नुनो मोननाय जाला आरोखि ना नोंथां
अ दा नोंथां बिदिनो नोंसिनाव मा मा बागान फोर दङ फिफांफोरनि बेफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
मारै होनदों नोंथां
बिफां बागानफोरखौ खोन्थानो हागोन नोंथां
औ बिदिनो जोंनियावथ' बुंनो थाङोबा बिदिनो गाम्बारि गाम्बारि बागान दं ओमफ्राय बिदिनो सिगुन बागान दं आरोखि ना माने बेखौ फोथांनो माने बेखौ जेनेबा फिफां फुलि गायगोरो बिदिनो लाइन लाइन गायनाय जायो आरोना बिदिनो साल बिफांथ' नुनो मोननाय जाला माने फख्रि थंनैल' दङ बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो गय बागान दङ बिदिनो गाम्बारि बागान सिगुन बागान दं आरोना बिदिनो गय बागाना बिदिनो बिगानै बिगाथामसो जागोना बिदिनो सिगुन सिगुना बिदिनो बिगासे ओमफ्राय बिदिनो गाम्बारिया बिगाथाम बिदिनो माने गाम्बारिजों सिगुनजों माने दाथ' देरफुगासिनो माने बिसोरबो माने बोसोर हिसाबैथ' बिसोरखौ माने बिसोरथ' बारा थाबदेर नालाय जायनि जाहोनाव माने गायनाय जेब्ला मानि। सहायनाय होननाय थानांगौ आरो ना माने आं बेखौ रां आरजिनो थाखाय गायदों ओमफ्राय बिदिनो गाम्बारिजों सिगुनजों माने देरबोगासिनो माने जेब्ला अब्ला देरगोन अब्लाथाय अब्ला माने डाइरेक्ट जेनबा बोसोराव जा मोननांगौ बेखौ मोनो आरोना माने गोबां रां आरजिनो हायो गाम्बारि सिगुन बायदि बा। गाम खालामोबा माने बे फिफांखौ उनाव नोङो हेमबा फाननानै गोबां माने सानखहायि रां आरजिनो हायो बिसनो गयखौबो बागान खालामनानै बिदिनो बोसोराव रां आरजिनो हायो बिदिनो बोसोरफ्रामबो माने रां आरजिनो हायो गय। बिफाङाथ' बोसोरफ्रामबो। फिथाइ थायो नाथाय गाम्बारि बिफांफोरा सात जेनेबा दस बोसोर फन्द्र' बोसोर गाहामजोंसो देरो। जायनि जाउनाव माने से गोबाव स सम जानो माबा नेनो गोनां जायो आरोना गामबारि बिफां
अब्लाबो बिदिनो माने बिदिनो बेफोरबायदिनो गोबां फिफां लाइफां दं ओ‌ आलदाफोर माने बेफोरखौ थ' बिदिनो फांसे फांनै बिदिनो बागान नोङा आरोना आलदा बिफांफोरा बिदिनो मफ्राय बिसोरखौल' बां माने बागान खालामनाय जा रां आरसिनो होननानै। अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां। अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोनथ' जासिगोन नोंथां?
औ औ दोन' जासिगोन दे।
दोंमोन माने हे